आ खोना
खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला नों नोंथाङा दसे सम होनो हायोबा आङो फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन अन्नानै नोंथाङा समखौ होनो हागोन ना।
औ हायो नोंथां। दा नोंथां निसिम। खनसेबाव ओ लोगो मोनफिननो थाखाय ओ गोजोननाय थाबाय।
औ।
उम। नोंथाङा नोंथांनि नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बेखौ फोरमायथिना होयोब्ला आंबो गाहाम मोनगोन।
औ आङो दायो सावरायनो सानदों सोलोंथाइ आरो मोजां आखल गियान जानो थाखाय जोङो मा मा खालामनांगोन आरो सोलोंथायाइयाव जों जौगालांनो थाखाय मा मा खालामनांगोन बेब बेफोरनि बारै सावरायनो सानदों आरो।
औ नोंथां।
औ बिदिबा आङो बुंलांनिसै।
औ
ओ जोङो मोजां सोलोंथाइनि गियान जा नि मानसि जानो थाखाय बा मोजां गियान जानो थाखाय जोङो उन्दैनिफायनो बिमा बिफानि सिगांग्रो बिमा बिफायानो जोंनि गुदि नङा होनब्ला। जोङो बिमाब बिफानि खोथा मानिनांगोन आरो सेकेणडआव होननानै बुंङोब्ला जोंनि बिमा बिफाया जायो फोरोंगिरि नंङा होनब्ला
औ नोंथां
जोङो सासे मोजां गथ' जानोबा मोजां गियाननि मानसि जानोब्ला जोङो सिगांग्रो बिमा बिफानि खोथा मानिनांगोन आरो सिगांग्रो जोङो फरायसालियाव जोङो ओ फोरोंगिरिनि खोथा मानिनांगोन जे फोरोंनायाव जोङो मा मा गियान फोरोंदों बा मा मा फोरोंदों बेफोरखौ जोङो ओ गोसोआव लाखिनो हानांगोन ओ बिमा बिफानि बुंनाय आरो खामानि थिनाय मोजां बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ जोङो खोना संनानै ओ फां फुं जायासे ओ मोजां गथ'नि गयान मोननो थाखाय जोङो बिमा बिफायाबो माने गथ' गथाय खौ मोजां गियान होनांगोन नोजोर बोनांगोन जे सासे गथ' गथ'आ माने मा बायदि आखलनि बा मा बायदि गियाननि जादों मोजां ना गाज्रि लोगोजों लोगो जादों बा बहाबा माबा मोनसे गाज्रि बेसाद मुवा फेग्राफोर बुस्थु लादों नामा बेफोरनि बारै जोङो बिमा बिफायाबो माने दायथ' होनांगोन आरोखि बिमा बिफायाबो माने गथ'फोरखौहायो मोजां नोजोर नोजोर बोनानै आखल गियानखौहायो मोजाङै सिक्खा दिक्खा होनो हानांगोन ओ गथ'आबो बिमा बिफानि खोथाखौ खोनासंनांगोन आरोखि जोङो सोलोंथायाइयावहाय माने ओ दानि जुगावहाय सोलोंथाइजोंबो जोङो जोबोद जौगालांनो हायो जोङो सोलोंथाइ मोजां मोननो थाखाय फोरोंगिरि जा फोरोंदों बेखौनो एसे एनैबाबो रोंनानै जोङो फरायबोनानै जोङो गोजौ थाखोसिम उथ्रिसारबोनानै जोङो दानि जुगावथ' मोनथिखायो साख्रि मो साख्रि बाख्रि जोङो नागिरब्लानो मोनो होननानै ओ जोङो मोजां सोलोंथाइ बा मोजां फरायसा जानानै जोङो गाव गावनो गोरलै सुबिदा मोननाय बायदि गाव गावनो गोरलै खामानिफोरखौ नागिरना लानो हायो दानि जुगाव ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ मोजां फरायसा जाब्लानो जोङो मोजां जौखोन्दो नि उथ्रिसारनानै जोङो गोरलैयैनो साख्रि बाख्रिफोर मोननो हायो। ओ। जोङो सासे फोरोंगिरिफोरखौनो जाफिननो हायो बा बेंकफोराव खामानि मावनो हायो बा आर्मि पुलिस गिदिरफोर अफिसारफोर बायदिसिना बेफोरबायदि गिदिर गिदिर मानसि जानो हायो आरोखि नोङो सासे गेदेर मानसि जानो थाखाय माने गाव गावनि आखाइयावनो सोनारो जोङो गाव गावनो थांखि लानांगोन जे आङो बे खामानिखौ मावथारगोन होननानै होनब्लासो जोंनि साननायाबो जाफुंसारगोन बा जोङो बिमा बिफाखौबो खुसि खालामनो हागोन आरो। ओ ओ जोंनि सोरगिदिं मानसिफोरखौबो जोङो गाव गावनो गोरोंबा। एसे एनै गावनि रोंनायजों जोंनो रोङैखौ हायो। फोरोंफिननो हागोन बुजियैखौ बुजायफिननो हागोन जोङो गाव गावनो एसे मोनथिनो हानाय गियानबो जाहोलांगोन आरोखि
औ।
ओ दा नोंथाङा बिनि बारैनो एसे फोरमायलांबावगोन होननानै आङो नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय
औ नोंथां ओ। सोलों थाया माबायदि आरो माबायदि। जानांगौ साफ्रोमबो सुबुङा बेखौ माबायदि गनायनांगौ माबायदियै मानिनानै सोलिनांगौ बेफोरनि बागै नोंथाङा मोजाङैनो खावलायनानै होलांखाबाय दा बिनि थाखाय साबायखर ओरैनोब्लाबो ओ। सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सोलों थाइ लेखा बायदि सोलोंथाइनि अनगायैबो गोबां सोलोंथाइखौ नुनो मोनो आरो जोङो
औ।
सुबुङा सुबुंनि गेजेराव माने मोजां गाज्रि मोननै सोलोंनाय थायो। दा जाय मोजां सोलोंथाइनि सोलोंथाइ लागोन बेयो मोजांफि फिथाइ मोनगोन आरो जाय गाज्रि सोलोंथाइनि फि ला। गोन बे गाज्रि फिथाइखौ मोनखागोन दा बेनि ओंखायनो साफ्रोमबो ओ सुबुङा सानै हयै मोजां सोलोंथाइ लायोब्ला मोजां आरो। आरो लोगोसे जाय बुज जिनो गोरों बा बुजायनो गोरों बा मोन नो गोरों बियो जाय माने मोजां मोन थिजोबा बा उन्दै बैसोनि बि बिनानाव फंबायफोर बिसोरखौ फोरोङोब लाबा बुजायोब्ला मोजां जागोनखौ आसा खालामो आरो
औ
मानोना आजि खालि मानसिया मानसिनि मेलेमा गोदो गोदायनिफ्राय दिनैसिम लानानै गोबां साननो हनाय गियान गोबां मानसिनि गियाना बांबोगासिनो बे सोलोंनायनि गेजेर जोंनो दा मानसिया जेसे एसेबां सोलोंगोन एसेबां सोलोंथाइ लागोन एसेनो गावनि साननाय हनाय गावनि गियाना बांगोन आरो दा बेनिखायनो जेसेबां हायो नैबे उन्दै बा लाइमोन बैसोआवनो जेसेबां हायो एसेबां सोलोंथाइखौ बुथुमना लाखायोब्ला इयुन समाव गोग्गो गोसो देहा बेफोरनि माने मोजां फिथाइखौ मोनहैयो होननानै जों बयबो मोनथियो आरो
औ
बेनिखायनो सा फ्रोमबो सुबुङा मोजां फिथाइखौ हास्थायनानै मोजां सोलोंथाइ लायोब्ला गासिबो माने गाव गावनि थां खि आरो गाव गावनि जिउआव मोजां फिथाइखौ मोनगोन होननानै जों बयबो मोनथियो आरो दा बिदिनो ओ मानसिया गोबां सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गोबां दावगानो हायो। बिदिनो खेला बायदिसिना गेले नाय बा गावनि माबा मोनसे रोंगौथि थायोब्ला जुदि बे सुबुङा बेफोर रोंगौथिखौ साबसिन हामसिन मोजाङै सोलोंथाइ लायोब्ला गोबां माने इयुनाव गोबां जौगानाय फैयो आरो बेनिखायनो ओ लेखा बायदि सोलोंथाइनि अनगायैबो गुबुन माखासे आयदा देहायारि आयदा सोलोंथाइ बायदियाव गोसो होयोब्लाबो गोबां मोजां फिथाइ बा दे हानि मोजां दोहोनखौ मोननो हायो होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सोलोंनाय जोंनि सोलोंनायानो जोंनि खामानि। नङा होनब्ला? जोङो फरायनायजोंल' जोङो गियान मोननो हाया। जोङो बायदिसिना गामियावबो थानानै माब्लाबाफोर आबादारि फोरनिफ्रायबो जोङो गियान मोननो हायो। न'आव थानानै बा न'आव खामानि मावग्राफोरनिफ्रायबो जोङो मोजां मोजां माखासे गियान मोननो हायो ओ मैगं थाइगंफोर खौ माबोरै गायो? माबोरै दिरुनो मा समाव मा? माबोरै दिरुनो जोङो बेफोरनि बारै जों गामियारि ओनसोलनिफ्रायबो माने मोजाङै सोलोंथाइ मोननो हायो आरो मोजाङै गियान बुजिनानै माने जोङो माबोरै मावनांगौ खामानिखौ बेफोरनि बारै गियान मोननो हायो आरोखि ना।
औ नोंथां।
उम
ओंखायनो सोलोंथाइया सुबुं माहारिनि ओ गिबिसिन होननानै बुंब्लाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा खोमा ना नोंथां?
औ माने गोदोथ' सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो माने जोबोद जेंना जेंसिनि गेजेरजों दुखु दाहाफोरनि गेजेरजों भुगिबोनांबाय नङा होनब्ला? माने ससे लामा हान्थि नो थाखायनो जोङो गारि गुरि गैयामोन बेफोरखौ बानायनो हानाय माने मेलेम गोहो गैयामोन आरोना दानि जुगाव जोङो साइन्टिफिक साइन्टिस्ट जुगाव हायो जोङो मा दिरुननो हायो मा दिरुननो हाया आरोखि जोङो सासे मानसि या गंसे गारिखौबो बानायनो हाजो गासै गारि बास बाइक साइकेल बेफोरबायदि गासिबो बानायनो हाजोबसै आरो न' गोजौ गोजौ बिल्दिं बेफोरनि बारैबो जोङो ओ लुनो बानायनो हाजोबसै आरो। सुबुं माहारिया सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ लानानै बेफोरनि बारै जोङो बुजिनानै माने जबोर मोजां गियान मोनबोनानै जों मोजां मोजां खामानि मावबोनो हागासिनो नङा होनब्ला?
औ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोजां मोनबाय। बिदिब्ला नोंथां दसे समनि थाखाय दोनथ'नोसै खोमा
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ।